हेलौ औ खोनादोंना नोंथां? औ ओ दिनै जोंहा मा आयदानि सायाव सावरायनो नोंथां?
ओ खोनायाखैमोन नोंथां खेब से
ओं जोङो बरफोरनि हारिमुनि आयदानि सायाव सावरायनो ना नोंथां दिनै?
सावरायजायो नोंथां।
औ ओ-जोंना माने बरफोरनि हारिमु होनोब्लाथ जोंहा ओ-जोंनि आंगो हारिमु दोंङो जोंना बरआ। खोनादोंना नोंथां?
खोनादों नोंथां। थारैनो
औ ओ जोंना जेरै जोंनि बर' हारिमुवा जोंनि ओ-बेसादारि आरिमु हारिमु जेरै ओ सुबुं सिशल्प सुबुं आरिमु सुबुं लुनाय ओमफ्राय सुबुंनि जोंनि गाननाय। जोमनाय संनाय खावनाय ओ- ओमफ्राय आसारा आखु जोंहा बर हारिमुआव दङ आरोना जोंनि निजा।
थारैनो
ओमफ्राय जोंना सुबुं सिल्प जोंनि बरनि सुबुं सिल्प होनोब्ला जोंहा बर समाजाव ओ-जोंहा औवानि औवानि सुबुं सिगल्प जेरै ओ- जोङो माने। उम बे औवानि औवानिफ्राय जों ओ- संग्रा खादा सान्द्रै दुलि बायदि बायदि माने बानायो आरोना।
थारैनो
औ बे जोंनि मोनसे ओ- सुबुं सुबुं सिल्पनि नेरसोनथि आरोना।
थारैनो
औ ओमफ्राय जोंना ना हमनायाव बाहायनो थाखाय जोङो औवाजों सेन खखा जेखाइ खबायाइ ओमफ्राय फल' बायदिफोर माने जोंना बर' हारि बर'फोरनि हारिमुआव बेफोर सुबुं सिप्लखौ बाहायनाय जायो। ओमफ्राय जोंना ओ- बर'फोरनि दंफांनि सुबुं शिल्प' महरै जोंना हाथा हाथानि बाथ्राखौ जों माने बुंनो हायो जोंना बर'फोरनि हाबायाव हाथासुनि हाबायाव आरोना हाथा नङाब्लानो। जाथारा
अ थारैनो
औ अ बे हाथाखौ जोंना ओम आरो अ बे हाथाल' नङा आरोना बर'फोरा माने जोंनि आबाद मावनायाव ओ- सोनारो नालाय बे आबाद मावनायाव जोंहा ओ- दंफांजों नां-नांगोल जं-जुंगाल ओमफ्राय बिदिनो बेदा, नावद्रा बायदि दंफांनि माने जिराद बानायनानै लायो लानाय। जों ओ- नुनो मोनो। बे जोंनि मान मोनसे ओ- दंफांनि सुबुं सिल्पनि नेरसोन आरोना। औ ओ- जेरै माने जोंना ओ-उवालबो बानायनाय जायो बे दंफांनि गेजे र दंफांजों। ओमफ्राय ओ- जोंना ओ-गाननाय-जोमनाय जोंनि बर' हारिमुनि गाननाय जोमनाय बुङोब्ला जोंहा ओ- सि-जोम, सना-रुफा, गहेना माने खानाय खफा माने बेफोर गाननाय जोमनायाव गोग्लैयो आरोना। बिदिनो जोंना बर'फोरनि गाननाय जोमनायाव ओ- हौवाफोरा हौवाफोरा माने गाननाया आरोना ओ- गामसा गानो ओमफ्राय बिदिनो दा आथिखालाव आर'नाइ गस्ला ओमफ्राय आर'नाइ लायो आरोना। ओमफ्राय हि- हिन्जावफोरा माने एबा आइजोफोरा। ओ- जोंना दख'ना गानो ओमफ्राय बिदिनो रेगें-रेगां फास्रा, जोंना ओमफ्राय ओ- जोंनि गाननाय-जोमनायाव आइजोफोरा मोननै रोखोमनि दखना गानो आरो ना। ओ-मोनसेया जाबाय जोंना लांगा होनो ओमफ्राय मोनसेखौ जोंना अग्र'।
औ नोंथां थारैनो
माने जोंना बे अग्रं दख'नाखौ बांसिनानो कामरुप, दरं, बिदि सनितपुर बे ओनसोलफोराव माने बांसिन गाननाय ओ- गाननायखौ। नुनो मोनो आरोना।
औ नोंथां
ओमफ्राय जोंना बे
हेल' नोंथां
दोंना नोंथां?
खोनादों नोंथां।
ओ- नोंथाङा एसे बुंना होदो।
औ नोंथां
औ नोंथां
ओ- थारैनो ओ-नोंथां बुंनाय आ सैथो। जों हा हारि मोनसे जानो थाङोब्ला जोंनो हारिमुखौ गि बेयावनो नांगौ जायो बे नांगौ जानायनो जों बर हारिनि हिसा जों हारिमु दंखायो बा जों बर हारिल नङा गुबुन गुबुन हारि हारिसाफोर दं बिसोरहाबो हारिमु गावबा गाव दं जेरै जोंनि हारिमु होननानै बुङोब्ला दिनै जोङो रंजानायनिफ्राय लानानै जोंनि बर हारि हिसाबै जों बागुरुम्बा रंजायो बे बागुरुम्बा रंजानायाव जों दिनै खाम, सिफुं, सेरजा, जथा बायदिखौ जोङो बाहायनाय नु नुनो मोनो बर हारि हिसाबै दिनै जोङो खाम खाम होननानै बुङोब्ला बेखौ जोङो दं फांनिफ्राय बनायो दंफांखौ जोङो दानखनानै लाना नानै बनायो बेनि उनावहाय जि जों बुग्रा बेखौ गोमहोनो थाखाय बेखौ जोङो मैसो मोसौ बिगुरनिफ्राय जों बानायनाय जायो बेनि उनाव हाय जों सिखुं जों ओ हारिनि मोनसे बेखौ जोंंङो औवानिफ्राय बनायो बेनि उनावहाय बेनि गुदुङा जोंना ब्रै बा सरि बाथा आरो दथा जायो बेनि उनाव सेरजा से बेखौहाय जोङो दिनै दंफांनि फ्राय बानायनायखौ नुनो मोनो थेवबो ना थाय जथाखौ जोङो बाजारफोरनिफ्राय बा गलानिफ्राय जों लानानै फैनाय नुयो बेबायदिनो बा मोनसे हारिनि मोनसे नेरसोन मोसानाय सिनायथि बेनि उनावहाय दङ खेराइ थिग बिबायदिनो गोबां हारि दङ हारि। हिसाबै जोंना दिनै बैसागो मोसायोब्ला। दिनै गामसा गस्ला आर'नाइ बायदिखौ लानानै ओंखारो थिग बेबायदिनो हिनजाव माहारियाबो। दिनै गावसोरनि रेस जोंनि हारि हारि हारिनि। हारिमु लाखिनांगौनि थाखाय जों ओंखारो बेखौ जोङो बर'नि दख'ना जायखौ जोङो अग्रं दख'ना लांगा दख'ना। होननानै मिथिनाय जायो बे दख'नाखौ जोङो गोबांआ हारि। सिनायथि होनाय हिसाबैबा जों बेखौ। आ लांगा दख'ना। नाखौ जोङो बुंनो। हायो। मानो होनोब्ला अग्रं होननानै बुङो। अब्ला गुबुन हारिखौबो जोङो गाननानै गाननायखौ जोङो नुनो मोनो थिग बेबायदिनो गोबां जोंनि ओ हारिनि हारिमुफोर दं जेरै जोंनि जानाय आदार। जों बर' माहारिया दिनै सबाय ओंख्रि अनला ओंख्रि सामु बा बायदिखौ। जोङो बा खाबसिननाय बिलाइ। खारै खार खारदै खारैखौ जोङो जानायखौ जों नुनो मोनदों थिग बेबायदिनो जोङो अनला। खारै देनो थाखाय जोङो उवाल बाहायनायखौ जों बर' हारि बा हारिमुखौ लाखिनो थाखाय बेखौ जों बाहायनायखौ नुनो मोनदों बेबायदिनो गोबां जोंनि हारियाव जोङो नेरसोन। मान नेम खान्थि। मावलांनाय बा लाखिनायखौ जों नुनो मोनदांगासिनो दं। नङा होमबा नोंथां? थिग बेबायदिनो जोंनि बर' हारि। फोरा जों गावबा गावनो जोंनि नांगौ जे जोंनो नांगौ हौवाफोरनो थाखाय जि जायखौ जोङो गा। सा होननानै बुङो बेनि उनाव। बेहाय जों जेरै आर'नाइ बे। खौ जों दिनै न'आवनो दानानै न'निफ्रायनो दिहु। हुननानै जों दिनै गावबा गावनो। गाननायखौ जों नुनो मोनदों थिग बेबायदिनो हिनजाव माहारियाबो दिनै गावसोरनि नांगौ दख'ना। बेखौ जों दिनै गावनि न'आवनो इसानखौ इसानजों दानायानानै गाननायखौ जोङो नुनो मोनदों थिगबायदियैनो जोङो इसानखौहाय जोङो बर' हारि बा हारिमुखौ हारिमु। होननानै औवाजों बनायनाय। खौ जों नुनो मोनदों। नोङा होमबा नों थां बेबायदिनो जोङो जोंनि। हारिमु हिसाबै जों गोबां नुनो मोनदों जेरै जोङो।
ओ आरो जोंना बर' हारिमुआव आसार। खु होनना बुङोब्ला जोंनिया। ओ खेराइ फुजा माने बेफोर गोलैयो आरो ना जुलि जानाय जुलि जानायाव जेराव जोंना नेम खान्थिफोर बाहायो फालियो बेफोर गोलैयो आरोना जोंना। आमफ्राय औ जोंना बिदिनो बर' हा बायाव माने हिनजाव गोदाना दख'ना थावसि गान्नायखौ जों नुनो मोनो जोंनि माने आसार आखुआव बर' माहारियाव हारियाव। ओमफ्राय बे बर' माने ओ बे दं खना थावसियानो आरोना जोंनि माने बर' हारिनि दानाय लुनाय हारिमुनि मोनसे ने ओ नेरसोन दिन्थियो। आरो जोंनिया बिदिनो आसारा आखु होनोब्ला जोंनि बर'फोरनि हारिमुवआव बैसागु रंजानाय ओमफ्राय बाथौसालियाव खेराइ। फुजा होनाय बायदिसिना खेराइ मोसानाय एबा बायदिसिना रोखोमनि मोसानायनि। मोसानाया माने बर'नि हारि। मुआव रोखा रोखा बेरखाङो आरो बिदिनो बैसागु बुङोब्ला जोंहा बैसागुखौ ओ। जोंना गोदो गोदाय आबौ आबौमोननि समनिफ्रायनो। फालि दोंमोन खोनादोंना नोंथां
खोनादों नोंथां
औ औ ओमफ्राय बिदिनो ओ जोंना बैसागु समाव गोबां माने सेंग्र-सेंग्रा-सिख्ला बोराइ बेन्थ' गासिबो रंजायो
थारैनो
ओमफ्राय जोंहा बे बैसागोआव मोसौबो थुखैयो आरोना मोसौफोरखौ जोंना ओ फुङावनो दैमा एबा दंग'फोराव लांनानै ओ थुखैनाय जायो बेनि सिगां मोसौ थुखैनायनि सानसे सिगांनो जोंना ओ बेलासियाव ओ लाव फान्थाव ओ दिग्लि-दिग्लिलिथि ओमफ्रायां हांगार ओमफ्राय हालदै बेफोरखौ बुथुमनानै लायो ओमफ्राय बेखौ फुङाव जोंना माला सुयो माला सुनानै ओमफ्राय ओ माला आथा माला सुयो ओमफ्राय आटाखौ दोनो आरोना बेखौ मोसौ थुखैखांबा सारनाय जायो। ओमफ्राय बिदिनो हांगारखौदो थाव गुबैखौजों लगायनानै मोसौखौ थुखैखांबा बेनि बिखङाव फोननानै होनाय जायो। ओमफ्राय ओ मोसौखौ थुखैखांबा मोसौनो ओ दिरुं गोदान होनाय जायो।
थारैनो
ओमफ्राय नोंथाङा एसे मिथिगौना बे बैसागुनि बागै एसे फोरमायना होदो।
जोङो गोदो गोदायनिफ्राय बैसागुखौ स्नि सान फालिनाय खौ जों नुनो मोनदों। जोङो आ एक थारिखनि सानसे सिगांखालि जों मोसौ थुखैनायखौ जों नुनो मोनदों बा खायसेया एक थारिखै थुखैदों थुखैखांनायनि उनावहाय जोङो गिदिरखौ मान होनायखौ जों नुनो मोनदों बाथौआव जोंनि बर' हारि हिसाबै बाथौआव खाथि-खाला होनायनि उनावहाय गिदिरखौ जोङो मान होयो बेनो बिदिनो मान होखांनायनि उनाव जों दिनै गोथैसे जायखौ जों मुंख्लं बाउनाय बेखौबो जों नुनो मोनदों। बेनि उनावहाय जेथिया जोङो नै थारिख फैयो नै थारिख खालि जोङो गामि-गामि रंजानाय बा मा नो फैनायखौ जों नुनो मोनदों। जोंनि हारियाल' नङा गुबुन- गुबुन हारिया बेखौ जोङो सिथ्लायाव मागिफैनायखौ जों नुनो मोनदों। आरो जोङ मोसौ थुखैखालि जोङो नुदों बा खोनाबोदों बा नुदों जोङो ओ गोबां-गोबां ओ रोखोमनि जोङो मैगंफोरखौ बुथुमना जानायखौ जेरै जोङो जायो दिंखिया, ओ फुंखा बिलाइ बायदि-बायदि बिलाइफोरखौ जोङो जानायखौ नुनो मोन दों खान्थाल फिथाइ बायदिखौ जोङो जानायखौ नुनो मोनदों थिग बेबायदिनो जोङो रंजा-रंजा जेथिया स्नि सान जायो अब्ला जों स्नि सानखालिहाय